हेल' नोंथां ।
हेल' नोंथा
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां। दा मोजाङानो नोंथां दा। नोंथांनाव आं हरनायनि खारना जाहैबाय नोंथांनाव आं माबा मोनसे ओ सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन।
औ औ नोंथां सोंनो हागोन।
औ दा होमबा आं नोंथांनाव सोंसै दा जोंहा ओ। बर' हारिनि माखासे सोमोन्दै सोंनो नागिरदों आं जेरै जोंहा बैसागु जायो जेरै- ओ बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा
औ औ नोंथां ओ नोंथांनि बुंनाय जायनाखि बर'फोरनि सोमोन्दै बर'नि फोरबो ओ जोंनियावहाय बर'नि फोरबोखौहाय मोनथाम फोरबोखौ जोंनियाव फालिनाय नुनो मोनो नोंथां
ओं
अ फोरबो बेनिफ्राय मागो दमासि फोरबो बेनिफ्राय ओ काति गासा फोरबो बे मोनथाम फोरबोखौ जोंनियावहाय ओ फालिनाय नुनो मोनो ओ गिबियाव नोंथांनो आङो बैसागुनि सोमोन्दैनो फंनैसो बिदिन्थि होना होनोसै नोंथां ओ बैसागुखौ जोंनियाव बेहाय माबोरै फालियो होनना बुङोब्ला नोंथां ओ बैसागुखौ जोंनियावहाय मोननै रोखोमै फालिनाय जायो नोंथां ओ मानसि बैसागु बेनिफ्राय मोसौ बैसागु जोंनियाव फालिनाय जायो आ गिबियावहाय मोसौ बैसागुखौ जोंहा फालिनाय जायो ओ बैसागुखौ जोंहा इंराजि जिब्रै आरो जिबा जिद' थारिखसिम जोंहा फालिनाय जायो जायनाखि खिबैसागनि से थारिख ओ इंराजि जिब्रै थारिख जोंहा फुङाव सिखारनानै जाया लोङा न'खरनि मोसौखौ जोंहा खाथिनि दैमा दैसा बा खाथिनि दंग' दैखर दंखलाव लांनानै जोंहा गोथार दैजों थुखैना लाग्रोयो बेनि उनाव जोंहा न'निनो बायदि बायदि फिथाइ जेरै- आलु फान्थाव बानलु फियास लेबु बायदि बायदि जोंहा हाख्लाबनानै ओ नो खुन्दुं दोंनै लाना माला सुनानै जोंहा
ओ मोसौनो गानहोनाय जायो बिनि उनाव न' फारसे होबोबाय थानाय समाव जोंहा ओ ओरैबायदि मोनसे मेथाइ खनो नोंथां ओ जाय मेथाइआ लाव जा फान्थाव फाथाव जा बोसोर बोसोर एर जा बिमा बिफा गायदे बायदि दा जा होननानै बुंनाय मोनसे मेथाइ खनबोयो नोंथां खोनादोंना नोंथां औ बेनि ओमफ्राय जोंहा नैथि सानाव ओ जोंहा गामिनि माखासे उन्दै खुदियाफोरखौ बा माखासे लाइमोनफोरनि ओ बायदि बायदि खारनाय बारनाय गेलेनाय सियार सिख'लायनाय बेनिफ्राय काबादि फुटबल क्रिकेट बायदि बायदि खेला बादायलायनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जों जोंहा ओ मोनाबिलि समावहाय जोंहा जोंनिनो मा- माखासे ओ देंखो रोजाबगिरि मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि बिनि ओमफ्राय मुंदांखा दामगिरि मुंदांखा देगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोंहा मोनाबिलियाव जयै ओ रंजा बाजायै ओ गोजाम बोसोरखौ बिदाय हर नानै जोंहा गोदान बोसोरखौ बरायनाय बायदियै जोंहा हरनि समावहाय रंज- जानायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव जोंहा थामथि सान खालि ओ न'खरनि मानसिफोरखौहाय सनमान लानायनि उनावहाय जोंहा ओ गामिनि मा माखासे ओ आबै - आबौ आदै - मादै सोमोन्दोआव आमाय जानाय ओ न'खर न'खर हाबनानै जोंहा माइब्रानि जौ फिसिनायखौ बा बायदि - बायदि जौ फिसिनायखौ जोंहा लोङो न'खर न'खर हाबनानै बेनि उनाव ओ लोंखांनायनि उनाव जोंहा ओ गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय बा उन्दैया गेदेरखौ सनमान लानानै जोंहा ओंखारबोनायखौ नुनो मोनो । बिनि उनाव गामिनि माखासे लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्ला जेरै सि सिख्लाफोरा ओ दख'ना गोजा ओ ब्लाउस गोथां गाननानै ओंखारनानै बिनिफ्राय लाइमोन हौवासाफोरा ओ गामसा गोथां बेनिफ्राय ओ गस्ला गुफुर गाननानै ओंखारनानै रंजा बाजा ओ रंजानाय खौ नुनो मोनो ओ बिनि उनाव ओ उन्दै उन्दै खुदियाफोरा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ।
बेनिफ्राय ओ उन्दै - उन्दै खोदियाफोरा जोंहा ओ मना बा पिलास्टिक लानानै न'खर - न'खर हाब हाबनानै ओ माइरं बेनिफ्राय बायदि - बायदि मैगं जेरै आलु, फान्थाव, जोगोनार, बायदि बायदि मैगं खांनानै न'खरसे मोनसे
थि जायगा मोनसे थि जायगा लानानै जोंहा खांनाय मैगंखौहाय ओ संनानै जयै ओ लाव खार ओंखाम जानाय बायदि संनानै जानायखौ नुनो मोनो । बेनिफ्राय ओ जोंनियाव बैसागुआ बेबायदिनो फालियो नोंथां बिनि उनाव जोङो जायनोखि बर'नि नैथि फोरबो जायनाखि मागो दमासि होनना बुङो नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ।
मागो दमासिखौहाय जोंनियावहाय ओ ओरैबायदि फालिनाय जायो नोंथां ओ मा माग दाननि नैथि सप्तायाव जोंहा ओ गिबि माग दान गिबि मागो दमासि सानखालि जोंहा फुङाव सिखारनानै ओ
हुंना दोननाय माइहुंनिफ्राय जोंहा माइ जिगाबखौ लायनानै ओ बायदि बाय दि बिफां फिथाइ थायग्रा बिफांफोर जेरै खान्थाल, थाइजौ, गय बायदि बायदि । बिफांफोराव जोंहा गुदियाव ओ माइ जिगाबखौहाय ओ जिन ज्रि बायदि हेबनानै गुदियाव खाना होनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोंहा ओ जायना खि सोमना दोननाय माइब्रा माइरं जायनाखि माइरं बे माइरंखौ जोंहा दमासिनि सानसे सिगां मोनायाव जोंहा देनानै लाग्रोयो देना लानानै ओ दमासि मागो दमासि सानखालि जोंहा ओ फिथा, लारु, सिथाव बिनिफ्राय माइब्रा माइरंनि एवनाय जायनाखि जोंनियाव दाखुरा होनना बुङो बेनिफ्राय ओ गल लारु होनना बुङो बे बायदि बायदि ओ जाग्राखौ माइब्रा माइरंनिखौ गुन्दै खालामनानै ओ एवनानै बा संनानै जानायखौ जोंनियावहाय मागो दमासियावहाय नुनो मोनो जायनाखि गोदो गोदाय आबौ आबौमोननिफ्राय सलिबाय थानाय ओ जायनाखि ओ मागो दमासियाव फिथा सि थाव जानाय बे नेमखान्थिखौ जोंहा फालिबोनाय नुबाय थादों आरो फालिलांबाय थागोनखौ मिजिं थियो । बिनि उनाव जोंहा ओ नैथि ओ मागो दमासियाव जोंहा ओ मोना नि समाव जायनाखि माइहुंनिफ्राय माइ जिगाबखौ लायनानै जोंहा ओ स्नि था गानथिगोनां औवाखौ गायनानै जोंहा माइहुं बायदि हुंनानै बेलागुर सावनायखौ नुनो मोनो नोंथां । ओ बे बोट ओ मागो दमासियावथ' जोंहा नोंथां ओ गोजां बोथोरबो नालाय नोंथां
औ नोंथां
बोथोरबो नालाय जोंहा अर सायनाय बायदियै जोंहा बेलागुरखौ सावनानै रंजा बाजायैहाय रंजायो नोंथां। बेनि उनाव थामथि जायनाखि ओ बर'नि फोरबो जायनाखि कातिगासा ओ काति गासायाव जोंहा जायनाखि कातिक मासाव जायो नों थां फैबाय था फैगौआनो कातिक मासआ जायनाखि गायखांनाय फुखांनायनि नै इबा से मानसि उनावहाय जायो जायनाखि‌ जोंहा माइआ ओ बिबा र बा बिदां अरजेनो बे समाव जोंहा पुरनिमा मोनसे खारथिग गासायाव जोंहा पुर्निमा दिन मोनसे गोग्लैयो नोंथां बिनि दिनावहाय जोंहा ओ मोनसे थाइगिर बा मुदुमफुल बिफांनि फिथाइखौ जोंहा ओ थाव गोथां नि मोनसे फिसा जायगा थाव गोथां दोननो थाखाय मोनसे फिसा हाख्ल'नानै जोंहा खुन्दुं आवा होनानै ओ न'नि माइ बारियाव जोंहा ओ बेलासिनि बा बाबा द रिंगायावहाय सावनानै हाय दोनहैनाय जायो जायनाखि बर' गामियावबा बर' ओनसोलाव जोंहा ग्रोम ग्रोमैहाय दुब्लि बारियावहाय ओ ओ आलारि बाथि जोंनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव दुब्लिबारियाव सावना फैनायनि उनाव जोंहा न'खरनि ओ न'मा न'नि साखाथियाव आरो ओ न'नि जायनाखि मोसौ नि गलि बे मोसौनि गलियाव जोंहा खाना दोननायखौओ नुनो मोनो सावना दोननायखौ दा नोंथांमोननियावहाय बैसागु फोरबोआ माबोरै जायो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन दा बिदिब्ला आं फोरमायसै जोंहा बैसागु बोथोर होनोब्ला ओ गोदो गोदायहाय ओ आबै आबौमोना फालिबोबाय थानाय मोनसे ओ बर' हारिनि फोरबो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबै आबौ फालिबोबाय थादों बे बैसागु बोथोर होनोब्ला जोंहा ओ गिबियावनो ओ मोसौनि मोसौखौ थुखैनाय बिनि उनाव जोङो मानसिनि जेरै जों मानसिनि बुङोब्ला जोङो ओ गामियाव न' न' हाबनानै जोङो गिदिरा उन्दैखौ उन्दैया गिदेरखौ मान होनाय मान सनमान लालायनाय ओ बेबायदि जायो जोंहा बैसागु बोथोर होनोब्ला जोंहा ओ रंजानाय बाजानाय सम होनना जों मिथियो जोंनि गोसोआबो बैसागु बो बोथोर होनोब्ला जों बिराद उरां फारां जायो आरो जोंहा गिबियावनो मोसौ थुखैनाय होनोब्ला जोङो मोसौखौ जोङो दैमा एबा ओ साफ्राव एबा दंग'फ्राव लांनानै जोङो बेखौ थुखैनानै ओ ओ ओ गान्जा फिफांजों जोङो बेखौ बुनानै जोङो बेमार आजार खारथों एबा ओ मोजाङै मोजां ओ फिसा आजायनो हा थों होननानै जोङो बेखौ थुखैनानै खाहैनाय जायो बेनिफ ओमफ्राय जोंहा अखानायै जोंहा ओ गामि गामि न' न' हाबै हाबै आबै आबै आबौ एबा गिदिर बिदा फंबबाय बिब' बिनानावफोरखौ मान सनमान लाहैयो बेनिफ्राय जोंङो ओ ज'यैनो गामियावबो खायफा खायफा गामियाव जोंङो ज'यैनो अमा बेदर एबा क्रिसि संनानै जानाय जायो बिनिफ्राय जोंङो बे रंजानायनि गेजेरजोंनो ओ जोंहा मोना समाव ओ ओ गायकफोर लिंहरलायनानै जोंङो गामि दरसेयाव ज' जानानै जोंङो रंजानाय हाबाफारि लायो बिनि गेजेराव जोंङो गोबां ओ मेथाइ खननाय ओ फाव दिन्थिनाय मोसानाय ओ ओ खन्थाइ आवरायनाय बेबायदि बाहागो लानो थाखाय जोंङो गोबां आयदाफोर सोस'नो बेनिफ्राय जोंहा ओ बैसागु होनोब्ला जोंङो
दा ओ नोंथां खोनादों ना ओ जोंहा नोंथां समाबो जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे जागोन नोंथां अब्ला जोंङो दा बेखिनियावनो जोंनि रायज्लायनायखौ दोनथ'सै नङा होमबा नोंथां औ दे नोंथां गोजोनथों